हेलौ‌ नोंथां खोना
हेलौ नोंथां
हेलौ औ खोनादोंना?
फै नामा नोंथाङा औ खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादों खोनादों अ औ नोंथांजों औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरनाय जादोंमोन सावरायनो सम दङना नोंथां।
औ जागोन सावरायजागोन नोंथां
अ माने बर'नि बा ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो सोमोन्दै
सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन अब्ला नोंथाङानो सुरु खालामजेनग्रोदो दे
औ दे माने ओंख्रि होनना बुङोब्लाथाय जोंना दा जों बर'फोराथ' जोंना ओंखाम जाग्रा हारि नङा होमबा? जों बर' मानसिफोरा गासिबो ओंखामानो जायो ओंखामजों लोगोसे जोंना ओंख्रिनि गोनांथि जायो औ बे ओंख्रिफोरानो जोंना बे ओंख्रि होनना बुंङोबा जोंना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला नारजि अमा सबाय साम' नाफाम दा बेफोरबायदि गोबां जोंना ओंख्रि दङ थास' औ लोगोसे बिलाइ मैगं जेनेबा बिलाइ बायदिसिना जेनेबा माइसुन्द्रि नेरसोन सरलिन औ सिब्रु
बैफोरबायदि मैगंफोरा दङ आरो जोंनाव दा आङो अनला खारैनि अनला खारैनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै नामा? औ अनला औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' सुबुंफोरा हाग्रा ओनसोलाव बा थानानै रायजो जाबोनाय हारि नङा होमबा बे समावहाय जोंना गोदो औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हाग्रा ओनसोलाव थानाय जेला खारै मैगं जाबोदोंमोन मानो होनबा आगोलावहाय जोंहा थाव गोथांफोरखौ मोननाय जायामोन।
मोननाय जायामोन
औ बेनि थाखायनो जों खारै जाना खारै जाबोदों खारैखौहाय माबारैहाय बानायो एसे फोरमायग्रोनोसै खारै बानायनो थाखाय जोंना गिबियाव थालिर बिफां नांग्रोगौ थालिर बिफांखौ जों जिरनानै बा बिनि मादाखौ दानख'नानै जों सान्दुंआव फोराननानै
फोराननानै
औ बेखौ जों सावो सावनानै बिनि सावनानै बिनि हांगार गुन्दैखौ जोङो मोजाङै सालिनानै न'आव लाबोयो लाबोनानै बा बेखौ जोङो सरनो थाखाय बिनि एसे जुदुफोराव दोननानै औ दै होनानै सरनानै बे गनाय रोसि
औ
बे खारैजों जोङो अनला
जानो हायोना औ औ
ओ बर'नि दोरङारि ओं
औ ना गोरान ना?
आरो लाग्रोनांगोन बेखौ जों सान्दुङाव फोराननानै ओ देग्लिनांगो। माने ओ थास' होनानै जों बेखौ देग्लानाय जायो। मिक्स खामनानै। ओ बेनि उनावहाय जेला देग्लिखांनायनि उनाव लौ खोनादोंना नोंथां?